हेल' खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों दे।
अ ओ नोंथाङा दा मा खालामगासिनो दङ?
आं दा ओरैनो दं माने
अ आङो नोंथांनाव माबा मोनसे मिथिनो थाखाय ओ फन हरनाय जादों नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा आंनो? एसे ओ मा
औ दे नोंथां बुं। औ दे
मागोनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा? नोंसिनि जायगायाव माबायदि खालामो मागोखौ?
मारै?
नोंसिनि जायगायाव माबोरै खालामो मागोखौ
अ मागोआवथ' ओरै जोंनिखै माने बे मागो सिजोनाव
मागो जानाय समाव माने बे माबाफ्रा सेंग्रा इदिनो गामिनि सेंग्रा बेफोरो बोराय बुरै जर्ट थांनानै मागो जानाय समाव ना बिदिनो इदि मोनसे फोथार दुब्लियाव बैलागुर इदिनो लनाय लुनानै सेंग्राफ्रा इदिनो लुबाय लुनानै
हम मोनासिम बेफोरबायदिनो गावसोर बिदि माबासिम मा सानसे सिगांनो साननै सिगांदि थाखायो आरो ओमफाय थाखानानै
औ
माने सेंग्राफोर सेंग्राफोर गावसोर गोजा गो थानानै सावजा सावजासिन टाइमसिम जेनेबा बेलागुरखौथ' बिदिनो सोरांसि समफोरावसो सावखायो नालाय बेलागुरा इदिनो ओ राजा इफोरबायदि रानि बेफोरबायदि थायो नालाय बिराद गोसोआव बेलागुर सावना बिलागुर सावनाया
औ
भिलागनराथ' बिदिनो राजा रानि बेफोरबायदि थाखायोबा ओमफायो बेैलागुर सावना फुं सोरांसि समाव जायो नालाय बिदिनो सोरबा सोरबा सोरबा सोरां सोरांसिफोरबायदि समाव
बेलागरा बिदिनो सायाव सोरबा सोरबा माबाफोराखौ गावनि थां गावनि थांखि बेफोरबायदि माबाफोर माबानि थाखाय बे बेलगुराव फुजा हैयो इफोरबायदि मानिना दोनो इफोरबायदि खालामो आरो माने। जोंनि साइडखै ओमफ्राय बिदिनो सावनायनि सिगां इसे न' न' इदिनो एन्थाब बिदि फिथा मागि फैयो आरो माने।
औ
बेलागुर सावनायाव होनो थाखाय न' न' बेफोरबायादि न' न' मागिफै फैयो आरो माने मागिनानै - जेन'बा सावो बे सावनायाव बिदिनो होनांगौ जायोना बेहाय ओमफ्रायो गारबाय बिदिनो फुजा बेफोरबायदिखौथ' होयो नालाय।
औ ओ ओ मा उम
सानाव बेफोरबायदिनो ज' गामिनि बिदि जाबाय आरो माने ज'नो सावगालनानै सानाव
आरो नोंथां मिनिथिं बैलागुरखौ माजों बानायो
जोंनिखै जिगाब ओमफ्राय थालिर बिलाइ गोरान बेफोरजों बानायो आरो माने औवा बाब न ललाय सिगां बिदिनो सोरनिबा एफोरबायदि माइ ओम जिगाब एफोरबायदिखौ माबानानै सोरनावबा इफोरबायदि खांनानै एसे एसे खांनानै इदि इदिफोर इदिजों नुयो आरो जोंना
अ।
ओम नोंथांमोननिथिं माबोरै खुङो बेलागुरखौ?
ओ जोंनिथिंथ' बिदिनो ओ पुस दाननि ओ फुस दाननि जोबहां जोबहां मागो जेनेबा ओ ओ मागो जानो फुस ओ मागो जानो सानथाम बा सानब्रै सिगां बैला गुरखौ दैमानि गामिनि दैमानि सेराव लुयो। बे बेलागुरखौ लुनो थाखाय जोङो ओ औवा गिबियावनो औवा नांग्रोगोन। बेनि उनाव जिगाब आरो ओ बिनि उनाव थालिर थालिर बिलाइ गोरान बेखौ आरो ओ ओरैनोथ' राजा रानि लुयो आरो ओ सानथ्रि सानै लुयो आरो दायना होनो मोनबा मोनसे बेखौ ओ थालिर दिंग्रायावनो लुयो दैनि सि दैयावनो लुयो बेखौ। जाहाथे बेखौ सावनानै ओ दैयाव फोजावहरनो हायो। बिनि थाखायनो जोङो ओ बेखौ लुयो। ओ गिबानो जोङो ओ सौराय देयो मागोआव अ अ सौराय नङा सौरायबो देयो। आरो ओ ओ एन्थाब फि फिथाथ' देया मागोआव। ओ आसि बेफोरबायदि देयो आरो बेफोरखौ ओ जेब्ला मागो जागोन अब्ला सोरांसि सोरांसि ओ बे ओ दैमा जिङाव लावखारफोर लाव खार होनो आरो ओरैनो गामिनि सेंग्राफोर थाहैयो। ओ तिरपाल बा माबा मोनसे थालिर बिलाइनि ओ थाग्रा न' बानायनानै थाहैयो सेंग्राफ्रा गामिनि सेंग्राफ्रा। ओ मागि ओ बेयो बेलागुरखौ सावनो था खाय ओ जोङो बिसोरो ओ मागिफैयो सोरना सोरहा मा हरो एन्थाब फि था ओ जाय जेरै हागौ बेरै हरो, मागि ओ गामि गामि न'खर न'खर हाबनानै मागियो। ओ बेखौ मावगिखांनानै थांनानै बिसोरो ओ बेलागुरखौ सावो‌। सावनायाव ओ जोंहा ओरैनो सावग्रा मोनसे पुरहित होनो जोङो बेखौ लायो बामोन। बेखौ लायो जोङो आरो ओ जाय गामियाव सोरबाफोर ओ साख्रि मोनि आरो हिनजाव मोनि आरो ओ गथ' गथाय मोनि बे बेलागुराव ओ बोर बिहैबा मोनो होननाय जोङो गोदोनिफ्रायनो जों बेहायबो बोर बिहैयो। फुं फुङाव सावो आरो बेखौ ओं आरो ओ सानजौफु जाबाथाय जोङो गामिनि रायजो राजाफ्रा दैमानि सेराव जोंहाथ' बर' नालाय अमा जायो।। दैमानि सेराव खाना जायो सेंग्रा सिख्ला ओ बोराय बुरै ज' खाना जायो आरो आरो ओ बे खाना जाखांनानै जाखांनायनि अखानायै नै नै थारिख नै थारिख खालि ओ जोङो न' न' फिथा न' न' एन्थाब आसि जालायो आरो बिनि न' बिनि न'।
अ
अ ओ नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा ओ ओ ओ बुङोमोन गोदोनि मानसिफ्रा सिला गोलाव लामाखौ सोरांसि सोरांसि सिबो ब्ला माबाफोर माबा जायो होननानै आरो ओ दैमायाव दुगैहैनो थांब्ला दाउखा नुनो मोना होननाय होननानै जों खोनायो बे दाउखा नुनो मोनि जाहोनखौ नोंथाङा मिथिगौ नामा एसे फोरमायनानै होनो हागोन ना?
गोदो गोदोथ' आबै आबौ बे इसोर समावथ' बिसोरो बुंनायफोरबायदि मोनबा माने
फुंङावनो दावखा नुयि दावखा नुयिनि सिगाङावनो दुगै दुगैहैनाय बेफोरो माने सिगांनि आबौ आबैनि फोथायनायफोर बायायदिबा
औ
बिदि माने सोरनिबा सोरनिबा गाज्रि नोजोरफोर बेफोरबायदि नांनायफोर इफोरबायदिखौ माने दावखा सो दाउखा नालाय माने गाज्रि बेफोरबायदि नोजोरजों नोजोर नायनाय बेफोरबायदिखौ बुजियो आरो फुङाव सोरांनानै बे हासिब सिबोब्ला माने गोदोनि नालाय आबै आबौनि खोनाबोनाय
औ
खानाय गोलाव जायो बेबायदि होननानै फोथायनाय जों नाव दंमोन आरो माने
नोंथां मोननिथिं ओ न'खर न'खर ओ फिथा सौराइ जानाया दंना गैला आरो ओ गोदोनि दिनाव बुङोमोन आरो दाबो जाया जोङो ओ फिथा फिथाखौ जों मानि थाखाय जाया मागोआव
गोदोनि दिनावथ'
फिथाा एन्थाव फिथा एन्थाव खौथ' जायोमोन नालाय ओमफ्रायो मागोनि दिनाव मागोनि दिनावथ' फिथाखौथ' जाखाया नालाय एन्थाब सौराय बिदिखौसो जायो। सिथाव बेफोरबायदिखौ जानाय खोनायो आरो ओमफ्रायो मागोनि दिनाव बें फिथाखौल' जानाय खोनाया मानो होनोबा बे फिथाया फिथाखौ बैसागु एफोरबायदि खुंनाय एफोरबायदियावसो एफोर बायदियावसो जानाय जायो नालाय माने मागोनि मागोनि समफ्राव
औ ओ बिदिब्ला नोंथां ओ टाइमाबो जाबाय आरो नोंनिफ्राय आंङो ओ मिथिनो मोनैखौबो मिथिनो मोनबाय गोजोननाय थाबाय नोंथां। ओ फैगोन समफ्राव लोगो मोनफिनसिगोन।
औ दे।
दे होमबा नोंथां।